अ हेल'
अ मा खालामदों नोंथाङ?
दं नै जिरायनानै दं नोंथां दे बुंजागोन माबाफोर बुनो दङब्ला
अ अ अ आं नोंथांजों एडन् सायावसो सावरायनोहरदोंमोन आरो
दे दे दे सावरायजागोन सावरायनो थाखाय थियारि
औ आइदाया बेनो दावबायनाय आरो
दावबायनाय
औ दावबायनाय
अके अके
औ माने जोङो गुबुन गुबुन हादोराव एबा न'सुंसेयावनो ओ जेनेबा न'सुंसेनि मानास हाग्रामा फोराव दावबायहैयोना ओमफ्राय जोङो दावबायनानै मा मुलाम्फा जायो आरो मा मोनो बेफोरफोरनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
दे दे जागोन दे जागोन।
औ। माने जोङो दावबायनाय होनोबाथ' गोजान गोजान हादराव दावबायहैनाय आरो जेनेबा माबा मोनसे जायगायाव थांनानै बैनि बागै मिथिनो थाखाय जों थांनाय बेफोरखौ बुङो ना होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ।
औ जोङो जेनेबा हमना लाबाय मानास हाग्रामायावनो जों मानो थाङो होमबा जोङो जिब जुनार थाङो आरो मानास हाग्रामानिर बार बारहावा फोरफोरखौ जोङो माने एसे नेचारेल इनभाइरनमेन्टखौ जों लानो थाखाय थाङो। ओमफ्राय बेनिफ्राय जों माखासे आयदाफोरबो सोलोंना लानो हायो आरो ओमफ्राय नुफेरि बुस्थुफोरखौ नुहैयो ओमफफ्राय जों बे दावबायनायजों जों जोंनि गोसोखौ माने एसे गोजोनग्लाय होनो हायो आरो। ओमफ्राय औ नोंथाङा दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ दे जागोन। नोंगौ जोङो दावबायनाय बे दावबायनायखौ जोङो साफ्रोमबो सुबुंफोरा दावबायनायखौ मोजां मोनो बा जोङो दावबायनो थाखाय जों गोबां सुबुंफोरानो हांखुर जायोबा मालाबा सम समाव माने न'नि खामानि थाया थायोब्लाथाय माने अबेबा जायगायाव गोनांब्लाबो थांनाया फेलें जानांगौ जायो जुदि जोङो दाव दावबायहैयो जोंनि न'आव थानायनिफ्राय जों गुबुन जायगायाव दावबाय हैैयोब्ला जों माखासे न'फ्राव सिन्था जानानै थायोब्ला जों गुबुन जायगायाव बेरायहैयोब्लाथाय बा दावबायहै ब्लाथाय जोंनि साननाय हनायफ्रा गोबां मोजां जायो बा सोलायो बा जोंनि गुबुन जायगायाव थांनानै जों गोबां बिफां लाइफां बिदिनो सोहोर गारि मथर बायदि बायदि थाग्रा समायना बिफां लाइफां बा बि-बिबार बैफोर जायबा जायगाफोरखौ जों नुयोब्लाथाय जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनो बा जोङो गोसोफोरा माने थाजिम मोनो। आङो माने बेखौ बुंगोन माने जों साफ्रोमबो सुबुंफ्रा न' सिङाव माखासे सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा थायो जुदि साननाय हनाया सोलायोब्लाथाय जों साफ्रोमबो माने जोङो न'आव थायालासिनो गुबुन जायगायाव दावबायहैनांगौ बा जोंनि साननाय हनाय फोरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जों दावबायनायाबो गोनां जुदि जों न'आव थाबाय थायोब्ला जोंनि साननाय हनाया माखासे माने गुबुन लामा लायो बेनिखायनो जोङो
औ
माने दावबायनायाबो गोनां जोंनि सुबुंनि जिउआव जोंनि दावबायनाया माने गोनांथार बा जोङो
औ।
अबे हादोराव मा थासारि सोमजिदों बा अब अबे अबे थासारिनि बा अबे अबे जायगानि माबाफोरा माबायदि थासारि माबायदि सोलियो बैखौ बेफोरखौ जोंङो माने नायहैनायाबो जोंनि थाखाय गोनां मानो होनोब्ला जों गुबुन हादोराव माबायदि जादों बा जों बैफोरखो मिथियोब्ला नाथाय माने जों मिथिगोन अ गुबुन हादोराव बेफोरबायदि माने बांसिनै माने सोलियो एबा आयेन फोरा बिदि बिदि बिदि होननानै जोंबो मिथिगोन बा जेरै जोंङो बिदिनो माखासे गोजान गोजान जायगाफोराव थाङोब्लाथाय माखासे ओ सिनायि मानसिफोरजोंबो जों लोगो मोनोब्लाथाय रायलायनो हायोब्लाथाय सिनायथि जानो हायोब्लाथाय जों माने गोसोफोरा गोजोन गोजोनाय मोनो बा जोंङो माखासे खोथाफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों माखासे आयदा खौ लानानै जोंङो दावबायबाय थायोब्ला जोंनि थाखायबो मोजां बा जोंङो गोजोननाय मोनगोन आरो। दावबायनाय होनोब्ला जों खाथि खालानिबो दावबायनाय थायो बिदिनो गोजान गोजान हादरफोराबो जों दावबायनाय होनो हायो बा जोंनि दावबायनायफोरा बिदिनो आरो माखासे सम लानानै मालाबा समाव मालाबा दावबायहैयोब्ला माने जोंङो माखासे नांगौ मुवाखौ लांफानाया गोनांथार। मानो होनोब्ला बै जायगायाव थांनानै जु दि जों दावबायहैयोब्ला माखासे नांगौ मुवाया गैयाब्लाथाय मालाबा समाव माने जेंनाजों माखासे नङाब्ला माबा समाव माने जेंनाजों मोगा मोगि जाहैनो गोनांबो जागोन आरो जुदि जोंङो दावबायनायनि गेजेरजों जों जुदि गावनि न'निफ्राय माखासे नांगौ मुवाफोरखौ जुदि जों लानानै थां खायाब्लाथाय माखासे समाव माने गुबुन हादरफ्राव माने जि जोंनि नैबे जायगानिखौ माने गुबुन जायगायाव माने मोनहैनाय नङाबा जोंङो गुबुननिखौ माखासे जानाय लोंनायाव गोबां माने प्रब्लेमफोरबो जाहैगोन बा जेंना फोरबो जाहैनो हागौ माने बेनिखायनो आंङो सानो माने जोंङो जुदि दावबायनाय थाङोब्ला माखासे न'निफ्रायनो नांगौ मुवा जेरै जाग्रा लोंग्रा फिथाय सामथाइ बिदिनो गाननाय जोमनाय बिदिनो लांफानाया गोनांथारबा जोंङो माने लाङाब्लाथाय मालाबा सम माने जेंनाजों जायो नालाय बेनिखायनो लांफानाया गोनां।
अम
जोंङो बिदिनो अ जेब्ला जोंङो
दावबायनो थाङो मोनसे जायगायाव जेब्ला जोंङो बै जायगायाव मोनसे अ हटेल बा दखान बा जोंङो। जानो बा ओंखाम उखैयोब्लाथाय जों जानांगौबो जायो माखासे ओरैबाय बिदि मालाबा समाव जायगा लायै जायगा ओंखामनि बा हटेलाव थानाय माखासे जाग्राफोरनि बेसादफोराबो गोबां बेसेन गोसा बा दाम नाथाय बैफोरो माने जोंनियावबो खम जानो हागौ मालाबा समाव बैसोरनियाव माने बाराबो जानो हागौ मालाबा जोंनियावबो बारा जानो हागौ मालाबा बैसोरनि जायगायावबो खम जानो हा गौ मालाबा बिदिनो माने जायगा लायै जायगा माने बेसेनफोराबो गोबां माने खम आरो बिदिनो फाराग थालायो बिसिनियाव दाम बिसोरनाव दाम खम बिदि थालायो बिनिखायनो जों दा दावबायनायनि गेजेरजों माखासे गोबां गियानफोरखौ मोननो हायो बा गोबां जोंङो माने जि रोङि बैफोरखौ जोंङो नुबोनानै जों माखासे गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हायो आरो नोंथां।
औ।
जोङो दावबायनांगौ दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो जों माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ जों मा मा माखासे मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनो बा ओजोंनि गारिनि भारा फोरा बेसेबां बा ओजोंनि मानसिफोरा सुबुंनि सुबुंफोरजों माबायदि सोमोन्दो लानानै रायलायो सु माबायदि माने रायलायनानै सुबुंफोरखौ माने मोजाङै माने गारि मथरफोराव थिखाङो अब्लाना जों मिथिजोबगोन आरो नोंथां माने जोङो ओ दावबायनायनि गेजेरजों बेखौनो बुंनांगोन जोङो दावबायो। जिमान दावबायगोन नोङो जिमाननो नोङो माखासे गियानखौ मिथिगोन जिमाननो जों गोजान जायगायाव थांगोन जिमाननो नों माने माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो हागोन आरो। अ' बिदिनो नोंथां दिनै जोङो नोंथांजों गोबां आयदानि सायावनो सावरायबायबा दावबायनायनि बेलायावनो सावरायबाय बा जोङो मिथियै बाथ्राखौबो मिथिहोबायबा नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां गियानखौ मिथिनो हाबायबा नोंथाङाबो आंनि फ्राय गोबां माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै बा बुजिनो हाबाय जों दावबायनायनि गेजेरजों बिदिनो जों माखासे गियानफोरखौथ' बुथुमनो हाखाबायानो जों माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिखाबाय बा जोङो बै दाव बायनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे नुयैफोरखौबो जों नुयैनो हागोन जेरै बिफां लाइफां जेरै बिदिनो माबे जायगायाव माबायदि बिफाङा बांसिन सोरजियोबा माबायदि गायनाय जायो बा माबे माबे जायगायाव बांसिन अ' मा मा बायदिया सोलियो। बैफोरखौ जों मोननो हायो आरो नोंथांना नङा होमब्ला अ' नोंगौ जोङो बिदिनो माखासे खोथाफोरखौ लानानै इयुन समावबो सावरायबावनो मोन गोन बा जों सावरायबाय थागोन अ' नोंथाङाबो आं ओ बे समाव माखासे दावबायनायनि एसे फोरमायथिना होबावदो नोंथाङा।
औ। बिदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला माने माखासे नलेजफोर मोनो आरो जोंहा माने मायेनफ्राबो एसे फ्रेस जायो। आरो जोंहा मिथियो बाथ्रा फोरखौ मोनथियो। आरो बै जायगानि बागै माने ओ रुल्सफ्रा बैफोराव माबायदि सोलिदों। माबायदि थासारियाव दङ आरो मा जागासिनो दङ बेफोरखौ जों मिथिनो हायो। ओमफाय जोंहा बिदिनो गोबां मिनथियै बाथ्राफोरखौ मिनथिनो हायो आरो। आंथ' बारा दावबायफेराबो नालाय बेनिखायनो ओमफाय होमबाबो। एसे बुंबाय ओमफाय जोंहा ओरै मानास हाग्रामाफोरफोरखौ दावबायायोबाथ' जोंहा ओरै दा आथिखालाव जिपिनि गोनांथि जायो। बेवहाय माने जानला मोनला गारिखौ हाबनो मोना हाबनो होआ नालाय। ओमफाय जोंहा बेयाव थांबाथाय जि फि नांगौ जायो बेयावहाय जों ओ गेट आवहाय टिकेट दाननांगौ जायो ओमफाय बेयाव सासेयाव दुइस' थिनस' गाहाम आरो सासेयावनो ओमफ्राय जिपि भाराबो लानांगौ जायो। लोगोसे बेयावहाय जोंहा फरेस्ट रिजार्भ नालाय फरेस्टबो सा से गाटलांफानांगौ जायो ओमफ्राय बै जायगायाव मा मा दङ ओमफाय बेफोरखौनो जों नायनो थांनाय जायो आरो दावबायनायाव। ओमफ्राय बैफोरनि बागै जों एसे मिथिनानै लाबोनाय जायो।
नोंगौ उम।
बिदिब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां?
औ दे दे दे। जागोन दे होमब्ला दिनैनि अ मा होनदों नोंथां?
अह बिदिबा जाथ'सिगोन नामा नोंथां होनदां।
अ र' र' नोंथां माने जों बिदिनो औ जुदि जोङो दावबायहैयोब्लाथाय बिदिनो माखासे जोङो जेरै जिब जुनार थानाय जायगाबो जों जुदि दावबायहैयोब्लाथाय बिदिनो माखासे जिब जुनारफोरखौबो जों नुनो हागो गोन बा जोङो मिथिगोन बिदिनो जेरै मै, गान्दा बिदिनो जिराफ, सिंह बिदिनो मोफौ बिदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ जोङो
माने हाग्रानि जिब जुनार फिसिग्रा जायगायाव जों थाङोब्ला माखासे जिब जुनारफोरखौ जों नायोना हायोब्ला जोङो नुनो मोनो। बैफोरखौ जोङो नायनानै नुयोब्लाथाय जों माखासे गोजोन्नायबो मोनगोन बा जोङो मिथिनोबो मोनगोन माखासे आ बिफां लाइफां माखासे जिब जुनारफोरखौबो जों नुयोब्लाथाय खोब माने बिदिनो माखासे नायनोबो हागोन आरो।
औ
जों बिदिनो माखासे आयदानि सायाव इयुन समावबो बिदिनो लानानै सावरायबाय थागोन बा जोङो मि थिनो मोनगोन बा जोङो सावरायबाय थागोन।
औ
बिदिनो माखासे समाव बिदिनो मालाबा समाव जों माने दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे बायदि बायदि थासारिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बा जोङो मिथिनानैबो लानो हायो।
उम
अब्ला नोंथां जोङो दिनै नोंथांजोंबो जोंङो गोबां आयदानि सा सायाव सावरायदोंब्ला जोङो जिब जुनारनि सायावबो सावरायबाय बा जोङो दावबायनायनि सायाव सावरायबाय बिदिनो बायदि बायदि आयदाखौ लानानै बे हाबा फारिनि गेजेरजों जों माखासे सावरायनानै जोङो मिथिनो मोन मोनब्लाय मोनबाय बा जोङो मिथिनो हाबाय बा जोङो मिथिगोन आरो इयुन समावबो बिदिनो माखासे आयदाफोरखौ लानानै जों सावरायबावगोन बा नोंथांजों माखासे बिदिनो मिथियै बाथ्राखौ मिथिनानै लानो हागोन बा जों मिथिनो मोनगोन। अब्ला जोङो दिनै नोंजों सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।
औ जागोनदे नोंथां औ